हेल हेल' हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनायाखै नोंथां
औ खोनादों दे
औ
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ
औ नंगौ नोंथां आं दा फ्रियैनो दङ नोंथां
औ जाखांबाय नामा
औ जाखांबाय नोंथां औ
अ माइ ओंख्रि जाखो दिनै
औ ओंख्रियालाय दिनै म बिलाइ जोमना एटप बनायदोंं
आरो औ बिदिनो ओमफ्राय आलु भाजा दङमोन आरो
अ नोंथाङानो बानायदों ना नोंस्रा बिमाया बानायदों
औ नंगौ नोंथां जोंहा आइआ बानायदों औ नोंथाङा ओरैनो जाबायबालाय ओंखामफोर
औ जाखांबाय जाखांनानै ओरैनो दसे जिरायनानै दङ आरो
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा सोलाबोबा दसे ओरैनो रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ दे होन बिदिब्ला आङो ओरैनो जिब जुनारनि बागै रायज्लायनो सानदों आरो
नंगौ
औ जि जिब जुनारनि बागै नोंथाङा मिथिगौ नामा माबा मोनसे ओरैनो जिब जुनार होनोब्लाथ' जेनेबा जोंङो बयबो फिखायो नङ औ फिखाय नङा होमबा औ बेनि बागै एसे फोरमायनो सोंद'यो ओरैनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जिब जुनार होननानै बुङोब्ला बा जोङो जेरैहाय न'आव फिसिनाय जेरैहाय अमा दाउ मोसौ
उम
नङा मोनोंथां लकेल दाउ औ जेरैहाय जों जेनेबा अमा अमाखौ जोङो जेनेबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बेखौ जोङो बेखौ ओरैनो दोनब्लाबल' जाया बेखौ जोङो मोजाङै जाहोनो हानांगोन जेरैहाय गुन्दै बिदिनो सापर आरो बिदिनो थास'फोरखौ जोंो रुइै रुै होबाय थानांग नङा होमबा
औ
बेखौ जोङो जाहोनायजों लोगोसेसो बियो अमाया थाबै देरगोन आरो बेखौ जेब्ला अमाया थाब देरो अब्ला जोङो बेखौ फाननानै जों अमानिफ्राय जोङो फैसा मोननो हायो
औ बिनि बदल
औ आरो बेनि बदल जों जेनेबा फैसाखौ मोननानै जों जेनेबा जोंनि नांगौहाय नांगौहाय जोङो बेखौ जों बाहायनो हागोन जेरैहाय बेमार आजार एबा स्कुलाव एडमिसन लायनाय अबावबा थांनाय बेफोरबायदिनो गोबां माने खामानियाव माने सहाय जायो आरो
औ
औ आरो जेरैहाय जेनेबा बोरमा बोरमाखौथ' जों जेनेबा फिसिनाय नङा होमबा बोरमाखौहाय जों जेनेबा फिसिबा जेरैहाय बोरमानिफ्रायबो जोङो फिसा मोनो बे फिसौखौ जेरै बेहाय दानि बयै बुंलांनाय बायदि जेनेबा बेनिफ्राय फाननानै फैसा मोननो हायो आरो बोरमाखौहाय जों जेनेबा मोजां जायगायाव दोननांगोन जेरैहाय न' एबा सां बानायनानै दोनोबा बे सङावखौ जोंना बोरमाया जेब्ला खियो जेब्ला बेखौ जोङो साफा सुफा जेनेबा खालामना होबाय थानांगोन सम सम सिबनानै जेनेबा बिदिनो औ आरो बिदिनो बेफोरबायदिनो आरो नोंाङा एसे एसे जुनारनि बागै एसे बुंनानै होदो हहा
औ नंगौ नोंथां जेरै नोंथाङानो बुंदों जेनेबा जोङो जेनेबा बिजनेसनि माब बेलायाव आं बुंनो सै जेबा जो ज दाां थ थाखाय जो मा मोन जे नङाबा माबा मोनसे मावनानै जानांगौ नङा होनबा जे जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जोङो
औ
बिदिनो दाउ दाउ फार्म बिदिनो दाउ फिसिनानैबो रां खामायनो हायो आरो बोरमा मोसौ फिसिनानैबो जोङो खामायनानै जानो हायो जेरै जोङो मोसौखौनो हमनानै ला जेनेबा मोसौखौ जोङो फिसियो नङा होमबा जोङो मानि थाखाय फयो जेनेबा माबा मोनसे बिनिफ्राय जोङो रां मोननो थाखाय जों जोङो बेखौ फिनाय जायो नङा होमबा जों गाय गाइखेर मोननो हायो जोङो मोसौनि ओमफ्राय गाइखेरखौ जोङो बिदिनो बिदिनो जेनेबा बिनो गिबियावनो जोङो गांसो जाहोग्रोनांगोन हबासो जोङो बिनिफ्राय जोङो गाइखेरखौ मोननो हागोन नङा होमबा
औ
आरो बिदिनो गाइखेरनिफ्राय गाइखेरखौ बिदिनो फानै फानैनो जोंङो बिदिनो ओ दिनावनो जोंङो बिदिनो मालाबा सेरसेे से गाहाम जेनेबा एक लिटार दुइ लिटार तिनि लिटार जेनेबा बिदिनो न'आव जुदि गोबां बिदिनो मोसौफोर फालो फालो मोसौ फिनो हायोबाथ' जोंङो बेजोंनो न'खरखौ जोंङो खुंलांनो हायो आरो औ बिदिनो बोरमा बोरमाखौबो बिदिनो जोंङो ओ दा जोंथ' गामि गामि गामिफोराव थाङोबाथ' बिदिनो दानिया थ' बोरमा फार्मफोरखौ बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनबाय ओ बिदिनो औ बि दिनो बोरमाफोरखौबो जोंङो मासेनिफ्राय बिदिनो ओ मासेनिफ्रायनो बारायलांनो हायो जेनेबा बोरमा बोरमा फान्थिफोरखौ लाखिनो हायोब्ला आरो
उम
बिदिनो ओ मासेनिफ्राय बिदिनो बारायलांहोनानै बांहोलांहोनानै बिदिनो ओ जोंङो मोनसे मोनसे फार्म खुलिनानै लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंङो जोंनि जोंनि जिउखौ जोंङो बिदिनो खुंलांनो हायो आरो ओनोंथांनाव आंङो सोंनोसै जोंङो जेनेबा दाउ दाउनि बेलायाव नोंङो मा बुंनो सानो जेनेबा दाउखो जोंङो बोरै फिसिनांगौ बेखौ नोंथांङा बेफोरनि बागै मिथिगौ नामा?
औ नंगौ आं नोंथांनो जिखिनि हायो एसे आं माने फोरमायनानै होनोसै
औ
औ नंगौ नोंथां ओ जोंङो लकेल दाउ फिसिनोबाथाय जोंङो ओ लकेल दाउखौ जोंङो जेरै जेरैहाय जेनेबा लकेलावनो थाखाय जोंङो मोजांङै थाग्रा जागा एबा गोजौ जायगायाव जों जेनेबा दोननो हायोबा मोजां मोन मोजां जायो। आरो लकेल दाउआ जेब्लायबो माने गोजौ जायगायाव थानानै माने मोजां मोनो आरो
औ
औ आरो बे जेब्ला लकेल दाउखौ जेनेबा लकेल दाउआ जेनेबा बिदै दैनो नागिरोबा बेखौ जोंङो बे बिदैखौ माने बाहा बासन बाहा बानायना होनांगोन ओ बे बासायाव ओ बेयाव फिसा फिसा माने बेखौ मा बुङो दाउखुमै बुंङो बेखौ जायोबाथाय माने बेयाव ओ जेरैहाय दिंखिया फाग्ला बेखौ होनो नांगोन
औ
औ आरो जोंङो जेनेबा बिदैनिफ्राय जोंङो जेनेबा फिसा मोननो हायो। बे फिसाखौ जेनेबा गोलाव गिदिर खालामनो हायोबा माने बेनिफ्रायबो जोंङो गोबां रां मोननो हायो आरो बे दाउआ जेब्ला खियो बे खिखौ जेनेबा जोंङो साफा खालामनानै होनांगोन आरो जोंङो जेनेबा बिदिनो साननैजों सानथामजों बेबायदिनो
औ
बिदि आरो
औ नो-नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो दा ओ सोरबाफोर बिदिनो दाव फाराम बा बोरमानि फाराम बा माबा मोनसे खालामनाय दङ' नामा ओरैनो
औ नंगौ नोंथां
औ
जोंनि गामि गामि खाथियावलाय गैया नाथाय जोंनि गामि एसे माने गोजान जायो आरो जोंनि बेयाव माने बोरमा फार्म दं आरो माने लकेदावनि फ्राम जोंनियाव माने खाथियाव गैथ' आरो
औ
औ
नोंथाङा बयल अ बयलार ब्रयलार फार्मफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनबाय नामा ओरैनो
औ औ नंगौ नोंथां बयलार फार्मआलाय जोंनि सेरावनाव दङो ब्रयलार फार्मावलायहाय बिदिनो जेनेबा दाथ' बिदिनो दाथ' गरम बोथोर ना
औ
बेयाव जेनैहाय जेनेबा बेयाव फेन दोननाय जायो आरो बिदिनो ब्रयलार माने सम मथे माने बिदिनो ओ बिदिनो आ बिसोरनो आदार दानाखौ जाहोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बिसोरनि जेनेबा खिनाय जानानै जेनेबा खिनाय बेफोर जेनेबा बेफोरखौथ' सानफ्रोमबो माने साफा खालामनानै होबाय थानांगौ आरो आरो बेफोरखौ एसे हायो माने जों मानसिनिफ्राय माने गोजानाव बानायनांगौ माने गोजानाव बानायनो नांगौ आरो बेफोरखौ माने बेफोरनिफ्रायथ' जोबोद गेस जायोना गेस ओंखारो गाज्रि गाज्रि मोनामनाय फैयो
औ
बेखिनियानो आंनि बुंनायथि आरो
औ औ खोनानो मोनदों बिदिनो जेनेबा खाथि खालायाव बानायोब्ला ब्रयलार फ्रमफोरखौ बानायोबा बिदिनो एम्फौ एनलाबो जानो जानो हमो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
उ न' खाथि फोराव बानायोब्ला जोङो थानो हायै जेनेबा एम्फौफोरा जाखांफैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जेनेबा औ बिदिनो जेसेनो हायो एसेनो गोजानाव खालामनाया मोजां जायो आरो
औ औ नंगौंगौ
द नोंथाङा ओरैनो जेनेबा दानि जुगनि सेंग्रा सिख्ला जेनेबा जायफोर बेखार दङ बेफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा जेनेबा बिजनेस बिजनेसनि बेलायावनो जा माबाफोर माबा मोनसे बेलायावनो जा
औ। अ आंनि साननायावथ' ओ दानि जेनेबा लाइमोन जाफुनाय सेंग्रा सिख्ला जेनेबा नङा होमबा?
औ।
बेफोरो माने ओरैनो थानो नाङा। जाखिनि हायो माने जेनेबा फरायनायजों लोगोसे गावनि आखाइनि खामानिखौ जेनेबा सोलोङो। सोलोंनानै लानो नांगौ मानो होनोब्ला माने दानिया माने साख्रि गैयाबाबो माने नोङो आखाइनि खामानि रोंगोबाथाय माने बेजोंनो जेरै जेनेबा ओ लकेल दाउनि फार्म एबा बोरमानि फार्म बेखौ जुदि सोलोंनानै लानो रोङाबा बेफोरावबो माने गोबां ओ रां खामायनो हायो आरो।
औ औ
औ
दानि जुगावथ' ओरैनोथ' गोबां सु बिदा जानानै फैबाय जेनेबा अम औ लामा जों जेनेबा लामा लामा सामायावबो जों नुनो मोनो। ओ सोरबा खुसेर खुसेर बिदैनि बिजनेस मावो आरो बिदिनो ओ फिथाइ सामथायाइनि अम फिथाइ सामथायाइनि बिदिनो बे ओ बिजनेस मावनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ
औ ओ नोंथां औ जोंना समाबो जानानै होबाय नामा नोंथां उननि समफोरावहाय मोजाङै रायज्लायसिगोन। औ दे नोंथां औ गोजनाय थाबाय नों